हेलौ।
खोनादों नोंथां अ अ खादों। नोंथाङा मा खालामबाय दं दा।
दा आङो ओरैनो दङ जिरायनानै। नोंथाङा लाय।
आंबो बिदिनो ओ जिरायनानै दंथ'योमोन आरोना नोंथां।
अ अ औ।
दा होमबा नोंथां मानि बागै सावरायनो।
जों दा होमबा आबहावानि सायाव सावरायनो नामा नोंथां एसे।
औ जागोन दे। दे होमबा नोंथाङा एसे जागायग्रो
औ जों आबहावाखौ बोरै। साब सिखोनै लाखिनो हायो मा खालामनानै बांसिन। साब सिखोनै लाखिनो हायो नोंथाङा माबाफोर बुंनो हागोन नामा बेनि सायाव।
माने जोंङो आबहावाखौ बिफां लाइफां गायनानै बा प्लाष्टिक बायदि इउस खालामनायखौ गारनानै। ओमफ्राय मा होनो बिदि रासायनारिक हासार फोर। खौ बाहायनायफोर खम खालामनानै जों आबहावाखौ गुबुंले जानायनिफ्राय होबथानो हायो आरो ना नोंथां।
औ औ औ।
ओमफ्राय बांद्राय दारिमिन आथिखालावथ' बांद्राय दारिमिन खुलिनायनि थाखाय आब आबहवाया गाज्रि जाबोगासिनो दं आरो ना नोंथां उम बांद्राय बिफां लायफां दानफायनायनि थाखाय।
दा औ बे जोंहा दारिमिनफोरखौ बाहायनायखौ एसे खम खालामबा जोंनिया मोजां जायो आरो। आबहावाया नाथाय जों आबहावाखौ मोजां खालामनायनिखौ नायबाथाय ओजोंहाय जोंना गुबुन फारसेथिं जौगानायाव माने जोङो एसे औ माने उनफिनना थालांनो गोनां जायो आरो जेराव जोंनाव दारिमिनफोर गैया। बा सुबुं माहारियाबो खामानि मावनो थाखाय खाबु गैया जाहैयो। बेखायनो नांगौ जायो आरो दा नोंसोर नों
दानि आबहावा आरो गोदोनि आबहावानि सायाव माबाफोर बुंनो हागोन नामा दे माबायदि सोलायबोखो? बोखो।
अ माने गो मा होनो। दानि माने गोदोनि दिनावथ' बांद्राय बिफां लाइफांफोर दानफायामोन माने हाग्रा बंग्रा खाथियावनो थायोमोन आरो ना। मानसिफोरा दानिया सोबाय बिदिनो टाउन सहर दारिमिन खुलिनायनि थाखाय बिफां लाइफांखौ दानफायनानै बेवहाय दारिमिन लुनाय जाबाय आरो मानसिनि बिबाङाबो बुरजा जानायनि थाखाय हाजोफोराव दानिया बिफां लाइफां दानफायनानै न लुनाय नुनो मोनो आरो ना नोंथां। बिनि थाखायनो जोंनि आबहावाया गुबुंले जादों आरो ना नोंथां। बिदिनो नाङा फाङा दानफायनाय ओ बायदि सिना प्लास्टिकनि गाज्रि इउस प्लास्टिक बुस्थुफोरखौ इउस खालामनायफोरा आरोना ना नोंथां।
औ दा जोंनिया प्लास्टिकआ खामानियाव खामबाबो जोंनियाव माने हायाव औ बारहावायाव गुबुंले जा दा हायावबो जों गारनानै दोनबा बेफोरो सेवैमुवा नालाय सेवनानै थाङा आरो। जोबोद बोसोर बोसोरनि थाखाय थायो बेफोरो बेखायनो जों प्लास्टिक बाहायनायखौबो खम बाहायनांगौ जायो आरोना। औ दा जोंनिया मा होनो? टाउन सहरखौथ आरो बुंनांलानो आबहावाया ओरै गाज्रि जाखाबाय माने थानोनो हाला। दा बेफोरनि थाखायनो जोंनिया माबे समाव अखा हायो माबे समाव सान्दुं दुङो
ओम
सान्दुंनांगौ टाइमाव सान्दुं दुंङा अखा हानांगौ समाव अखा हाया। बेफोरबायदि जालांबाय बोथोराबो। दा नोंथां औ दे बुं
बेनिखायनो जोङो मा होनो बिफां लाइफांफोरखौ गायनांगोन आरो। बेनिखायनो आबहावाखौ ओ रैखाथि खालामनो थाखाय जोंना मुलुगनाङैनो मोनसे आबहावा सान फालिनाय जायो आरो ना नोंथां बे बेदिनखालि गासिबो बिफां लाइफां गाइयो।
जों हायोबो सानफ्रोमबो गायनो नांगौ जायो जुदि औ बिफां लाइफांखौ हायोबा सानफ्रामबो गायनांगौ आरोना। नाथाय जोंनिया गाया मानो सानफ्रामबो
औ। गायनायजों लोगोसे जोथोनबो लानांगोन आरोना नोंथां। औ बेयाव मा होनो मा होनो गावनि न आवनो बानायनाय हासार होनांगोन आरो ना नोंथां बाजाराव बायनायफोराथ बांद्राय रा नारि मुवा थायो नालाय
औ
गुबुंले खालामो आरो
आरो हानिबो खहा खालामो औ औ दा जोंनि आरो गारिफोराबो नांनाय नि बारा बांद्राय जाबोनो हमबाय बेफोरनि मा होनो बेफोर उखुन्दैफ्राबो बारखौ गेबिं खालामो आरो
ओम नोंथां
कल खारनानिफ्रायबो ओंखारनाय उखुन्दैफोराबो बेनिफ्राय बेनि मुवाफोराबो गाज्रि गाज्रिफोरखौ जों दैमाफोराव गारहरो नालाय दैमाफोराबो गाज्रि जायो आरो दै गुबुंनाय बेफोरावनो जायो आरो दा जों बार गुबुंनायखौ बोरै होबथानो हागोन नोंथाङा एसे माबाफोर बुंनो हागोन
बार गुबुंनायखौथ' बिदिनो ओ बेबो एखेयानो आरोना नोंथां मा होनोमोन बांद्राय मा होनो प्लास्टिक बायदिखौ सावबा बाराव उखनदिया गो ओ मा होनो थांनानै बारहावाखौ गाज्रि खालामो आर रोना नोंथां बिदिनो बिफां लाइफां दानफायबाबो
औ।
मा होनो बांद्राय दारिमिननिफ्राय ओंखारनाय उखुन्दैफोराबो बारमन्द'नि अजनथोरफ गोजामख' हैयो आरोना नोंथां। ओमफाय साननि रे-रेडियसन डायरेक्ट ओ बुहुमाव नांफैयो आरोना नों थां बिनि थाखायनो बुहुमनि दुंनाया बांबोगासिनो दं आरोना नोंथां।
औ बिदुं बांनायाबो बांबोगासिनो। दा इफोरबायदिनो आरो जोंनि आबहावाया गोदोनिफ्राय लानानै दा बेसेबांबा
उम। गोदोनि दिनावथ' सम मथे अखा हायोमोन गायनाय फुनायफोरावबो जेबो खस्थ' जायामोन दानि दिनाव बांद्राय अखा हानो नागिरला आरोना नों थां बिदिनो दै राननाय बायदिसिना जेंना नुनो मोना आरोना आबादारिफोर नावबो
नांनायनि बारा अखायाबो मबेबा समाव हायो जेराव जों माइ साय आबाद फोरखौनो मावनो हाया
उम।
बेफोरबायदिनो दा आरो गोदोनि समाव जोङो बिफां साया साया बिफां लाइफां बेसेबां बा थानो मोजां मोनोमोन गोजोननायबो मोनोमोन। बारहावाफोरखौ दा आरो जोंनिया बारहावा बुंबाथ' आरो गुबुंनायखौसो मोनखासै जोङो गोग्गो खौनो मोनला बारफोरखौ दा इफोरनो हाग्रा दानस्रां दानस्रां बि फां लाइफांफोरखौ दानस्रां दानस्रां हाजो खर'आव थाहैगासिनो जोंना सुबुंफोरा। आरो दंफां लाइफां बुहुथ दानस्रांनानै टाउन सहर बिल्डिं लुबोगासिनो।
उम।
दा बेफोरबायदि दा जों गारिफोरखौबो बे पेट्रल बा डिजेलनि गारिफोरखौ खमायनानै जोङो कारेन्टफुरनिबा चार्जिं गारि इफोरबायदि बाहायनो हायो आरोना।
अब्लाना जोंनिया बारगुबुंनाया खम जायो आरो।
आरो लोगोसे सोदोब गुबुंनायाबो खम जायो आरोना नोंथां।
औ औ सोदोब गुबुंनायाबो जोंनिया बारा बे गलकार खानाब फोरनिफ्रायबो जोंनिया सोदोब गुबुंनाय जायो बेफोरनिफायबो साउन्ड ओंखारोना सोदोब ओंखारो। दा होमबा जोङो जेसे हायो बिफां लाइफांबो गायनांगौ जाहैबाय आरोना नोंथां।
नोंथाङा आर माबाफोर बुंबावगोन नामा?
दा आंबोथ' बिदिखौनो सानो दा नोंथाङा जेरै बुंदों दि जों दंफां लाइ फां गायनांगौ बा प्लास्टिकनि मुवा बाहायनायखौ जों खमायनांगौ। बेफोरखौनो आंबो सानो आरो जों हायोबा गारि मथरफोरखौबो जों खमायनांगौ आरो जोंनिया दा मा सुबुंफोरा सासे सुबुङानो मोनसे गारि लाखायो हारसिंनो।
अह नोंथां। बिदियावनो बांद्राय जोंना गुबुंले जादों आरोना नोंथां।
जेरावनोखि जोङो मा होनो सरकारि गारिफोर जेरै बासफोर थायोना बेफोरखौ जोङो बाहायनो हायो आरो जुदि बेफोरखौ बाहायोबा जोंनिया बै जायबा हारसिं बाहायग्रा बेयो बासाव गाखोबा बै मोनसे गारिया खमायलायबायना जोंनिया। बेफोरबायदिनो जों खमायनो हायो आरो। दा नोंथाङा आरो माबाफोर बुंबावगोन नामा बे आबहावा
जोंनाथ' गैयामोन गैनाया होमबाबो मा होनो जों आबहावा माने बुंनांगोन आरोना नोंथां बिदिनो बिफां लाइफां गायनानै
औ नोंथांनि सोदोबखौ बारा खोनायाखै।
औ।
नोंथां
खोनाबायना नोंथां?
औ माने बारा एसेबां फैथाराखै नोंना। रावा माने फिसा फिसा जादों।
नोंथाङा ओ दै गुबुंनायनि सायाव एसे बुंनो हागोन नामा?
दै गुबुंनायाबोथ' जोंनिया मा होनो बेनो जाहैबाय कलकारखानाफोर खौबो हमनो हायो जोङो बेफोरनि मुवा बेसादफोरखौ जोङो दैयाव गारहरोब्ला आरो जेरै प्लास्टिकानो जाबाय प्लास्टिकफोरखौबो जों दैयाव दैमाफोराव गारहरोब्ला आरो गोथै मुवा बेसादफोरखौ जोङो फबनो नागारै जोङो दैमाफोराव गारहरोबा दैमाफोरा बेयावनो गुबुंले जायो आरो।
उम दा उम। आरो दैबानायाव बोहैबोनाय बायदिसिना गाज्रि मुवाफोराबो दैखौ गुबुंले खालामो आरोना नोंथां।
औ गुबुंले खालामो औ देबानानियाबो। दाथ' जोंनिया दैज्लां बोथोर नालाय दैया ओरैबाय दि जोंनियाव दा माने दै गुबुंनायबो फैयो जोंनियाव
औ नोंथां उम।
हाजोनिफ्रायबो बिफां लाइफां गुनानै फैयो। बा बिनिफ्रायबो जिब जुनारफोरा थैनानै फैयोबा बोहैबोफायो। बेफोराव आरो जोंनिया दै गुबुंनाय बेफोरजोंबो जायो। दा जों बेफोरखौ गारहरालासिनो दैमायाव गारहरालासिनो बा बबेबा मोनसे जायगायाव दोनथुमनानै बा सावजानाय मुवाखौ जों सावनो हायो आरोना।
औ नोंथां उम।
जाय बेसादा बाहायफिनजायो बेखौबो जों बाहायफिननो हायो नाथाय जोंनिया बाहायफिनजानाय फोर खौ जों नायनो रोङा गारलाबायो।
सो बाहायो बिदिनो जेरैबायदि प्लास्तिकफोरखौ बांद्राय बाहायनाय
आरो सोरबा सोरबा बे बाहायफिनजानायबा रिसाइकेल बिनि बिदि थायोना
अ नोंथां
फोरावबो बेफोरखौ माने जोंनिया बाहायनो रोङा सुबुंफोरा गारलाबायनानै दोनो बिदिनो आरोना नोंथां नोंथांजों बा सावरायनानै
औ दे होमबालाय न' नोंथां टाइम समाबो जाबाय जोंनिया
औ समाबो जाबाय दा सावरायै सावरायै जोंनिया जाबोबाय टाइमाबो गोजोननाय
अ देे नोंथां
औ दे होमब्लालाय ना